हेल खोनादोंना नों थाङा।
औ खोनादों।
अ। नोंथाङा मा खालामनानै दङ दायो?
आं दाथ ओरैनो जिरायनानै दं बोथोराबो एसे गरम ना।
औ औ जानाय लोंनायफ्रा बोरै?
जानाय लोंनायफोरा जानाया जाखांबाय दासो औ। नोंथाङा ओ मा मानोबा फन हरदोंमोन?
अ आङो नोंथांनि सिगाङावहाय बा नोंथांनि बा आंनि गामियारि माखासे जेंनाफोरनि सायावहाय सावरायनो होननानैसो आं नोंथांखौ फन खामनाय जादोंमोन।
औ।
होनब्ला अ सावरायजागोन ना होनब्ला अ नों नोंथांमोननि ओनसोलाव बा गामियावहाय माखासे गामियारि जेंनाफोर नोंथाङा नुनो मोनदों नामा नुदोंब्ला एसे बरनायनानै खिन्थालाय।
जोंनि गामियावथ ओरैबायदि एफा गिदिर जेंना गैया किन्टु एसे फिसा फिसा जेंनाफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ मा मा जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों जेनेबा?
ओ जेरै खायसे गोनां खामानि फोराव गामिनि मानसिफोरनि हेफाजाब नांगौब्लाथाय गोदोजेरै मोनोमोन आथिखालनि जुगाव इदि मोनहा हालियाआरो।
औ औ।
माने जोबोर खमजायो औ ओरैनो औ नोंथांमोननियाव बेफोरबायदि माबा फोरजेंना दंनामा?
जोंनि ओनसोलाव गोबां जेंना ओ खौजों नुनोमोनो नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदि सिगांनिबादि जोङो ज ज सावरि बादालि बा हाबा हुदाया ग्रोम ग्रोम माहोनो रायजो राजा गामिनि ओनसोलनि मानसिफोरखौजोङो आथिखालाव मोननोथांलिया। मानोना सबबो माने आथिखालावहाय गावबागाव गावबागाव थिखानाय समखौल'सोहोसै दानिया। समनि बुहुद आंखाल आरो। बेजों लोगोसे बे गामिया गामियावहाय गथ' गथाइनि खोथाखौबोजों बुंनो हायो। गथ' गथाइफोरखौहाय फोरोंथाइ होनायाव सोलोंथाइ होनायाव बेयाव माने सब खोब बेस्थ' आरो बेनिफ्राय आरो जोंनि गामियारि ओनसोलावहाय हाजिरा खामला मावो माने ओरैनो सावरि बादालि बा ज' ज' खामानि मावलायलायनायनि थाखाय समनि थाखाय आंखाल जिहेथु जोंना माइ माइरं संख्रि बानलु फार निफ्राय बेसेना बांदोंनालाय। बेसेना बांबोगा नो दङ' बेनिखायनो माने रावनावबो फ्रियै ओरैनो मावनोहायि जानानै फैबायआरो आथिखाल मुगायावहाय। बेजों लोगोसे जोंना गथ' गथ'फोरनि सोलोंथाइ बेयावहाय माखासे जेंना नुजादों आजिखालि बा आथिखालाव ससेल मेडियानि जुग बयबो फन इउस खालामो फन बाहा बाहायो मबायल बाहायो। मबाइल बाहायनो मोननाय लोगो लोगो बिथांमोना माखालामो उन्दै उन्दैसाफ्रा बिमा बिफानाव मबाइल बिनानै ससेल मेडियावहाय ओंखारनायखौ जोङो खोब नुनो मोनदों आरो। फारसेथिं ससेल मेडिया होननानै बुंङोबा फेसबुक, इउटुब, इन्सटाग्राम बायदि बिथिङावहाय बिथांमोना जोबोद आखा फाखा बिथिं आरो माखासे हौवासा गथ'साफोरा बांसिनानो गेमाव बेस्थ' थानो नागिरो। माने फारफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो ससेल मेडियाखौ बाहायोब्ला माखासे मोजां माखासे गाज्रि बेफोरबादि माबाखौहाय मोनो आरो बेयावहाय माजायो गथ'फ्रा मबाइल बा फन इउस खालामनो मोननाय लोगो लोगोनो माखासे गथ'फ्रा गाज्रि गाज्रि लामाथिंसो आगान सुरोआरो जायखौ मावनाङा बा जायखौ नायनाङा जायखौ खालामनाङा जायखौ मावोब्ला समा आंखाल फरायनाय लिरनायनि थाखाय बिसोरो गोसो होआ जायो आरो। फारसेथिं आरो फारसेथिं साननानै नायोब्ला मबाइलखौ बाहायोब्लाजोङो मोजां खामानियाव बाहायनो रोंनांगोन आथिखालावहाय ससियेल मेडिया बा फेसबुक, इउटुब, इन्सटाग्राम बायदि फोरावहाय गोबां मोजां मोजां सोलोंथाइफोरखौ सेर खालामो जों माबा मोनसे बुजियाखै माबा मोनसे रोङाखै बेफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोङो सार्च खालामनानै नायनो हायो।
हायो हायो।
किन्तु गथ'साफ्रा मोजां खामानियाव बाहायालासिनो गेम माबा माबि फिलिम बेफोरबायदि नायनानै बा इन्सटाग्राम, फेसबुक रिल्स बानायनानै बांसिन समखौनो हगार हरनायखौजों नुनोमोनदों आरो बेफोर बिथिंखौ नायोब्ला जोंना गामियावहाय सोरबासासे गथ'आ जुदि मबाइल गंसे लायोबा गुबुन सासे गथ'आबो निस्सय मबाइलखौ बिखागोनानोखा आमोखान-आमोखानि फिसाज्लाया इदि इदि लादों आंनोबोनांगौ बेबायदि होननाय जायोआरो बेबादिनो लारि लारियै उन्दै समावनो खोबहमनानैला क्लास ओइट, नाइन बा सेबेन, सिक्स बेनिफ्रायनो माने मबाइलखौ बाहायनायखौजों नुनोमोनदों आरो गथ'साफोरखौ। जायनि जाउनावहाय जुदि गामि दरसेयाव ओनसोल मोनसेयाव गासैबो गथ'साफ्रा बेबादि मबाइल लायोब्ला जोंनि समाजा थारैनो गुबुंले जागोन जौगानाय नङा आरो दा नोंथांमोननि गामिफ्रावहाय बोरै सोलिनानै दङ नोंथाङा एसे खिन्थालाय। बेफोर बादि जेंनाजों मोगा मोगि जानांदोंनामा नोंथांमोननि गामिफोराव?
गामि ओनसोलावबो बेफोरबादि मबाइल मबाइलनियाथ एसे नुनोमोनो। जेरै नोंथाङा आगोलावसो दाबावैसो बुंलांबाय। बिदिनोआरोबाव आं मोनसे एसे ओ जेंनाखौ आरोबाव मोनबावदों जोंनियावहाय।
औ।
बे जाहैबाय गथ'फोरा क्लास ओइट, नाइन थाखो दाइन, गु मोनोबाथाय
औ औ।
जि मोनोब्लाथाय अब्ला समावनो बिसोरो मा खालामो बिमा बिफानिफ्राय दाबिधुमखि होनानै बाइक बियो गारि बियो। बे बे मोनसे जोबोर गिदिर जेंना जानानै फैदों आरो। बेनिफ्राय गारि मटर बिनायाव मोनाब्लाथाय बिमा बिफाजों नांज्लाय नांज्लायनोसै। सोरबा न'निफ्राय ओंखारलांनो सै बास सोरबा खौ दोनथ'नोसै बिदि गोबां जेंनाखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरोबाव बिदि खायसेया एसे थाखा फैसा गोनां न'खरा मोजां मोजां गारि बा मोजां मोजां मथर बायनानै होयोब्लाबो बे गथ' फोरा उनाव हाय बे गारिफोर खौ जोबोद गाज्रि हालोदाव खालामो आरो बिसिनि सालायनाय फोरा माब्लाबाबो मोजां मोजां लामायाव सालायनाय जाया माने जोबोर गुबुन गुबुन स्टाइलनि
औ
खायनाय बादिहाय बिसोरो बिदिनो बाइकफोरखौ सोरबा गोसा सालायो सोरबा साउन्डखौ जोबोर गोसा होनानै लायो माने बुहुत गाज्रि नुयो आरो बेफोरखौ।
औ औ औ
बेफोरबायदि गोबां समाजारि जेंनाया जोंनि था इयुन जोलैफोरनि थाखायबो साननानै नायोबाथाय जोबोर गाज्रि जानो हागौ आरो
औ औ नंगौ नोंथां गामि ओनसोलाव आथिखालाव बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दङ। बांसिन फ्राय जोंनि स समाजावल' नङा गुबुन गुबुन समाजावबो बेबादि जेंनाखौ भुगिनांदों आरो मोनसे मोनसे खोथा दं मा होनो गथ' मोनसेबाव आरोना गथ' ग'थाइफोरखौहाय माने बिमा बिफाफोरा मा खालामो जोंना गामिया गामियारि बिमा बिफाफ्रा साख्रि बाख्रिफोर मावोब्ला मा खालामो हस्टेलाव बांसिन दोनहैयो आरो जायनि जाउनाव हस्टेलाव हस्टेलाव दोनहैयोब्ला मा जायो गथ'आ गामिनि आव फाव थासारि जानाय लोंनाय बेफोरखौ माने जेबो मोनथि रोङै जायो आरो। बेजों लोगोसे गावस सोर सुटियाव फैब्ला थाय गथ'खौ लाबोयो लाबोनानै बेबायदिनो मालाबा मास मोनसे हस्टेलाव दोनोबाथ' हस्टेलाव मास मोनफा गाहाम ला बुनाय लाफैनायनि नेमखान्थि गैया। बिसोरो मा खालामो सप्तासेबा सानथाम सानबै लाबोनानै लासिगोन बेनिफ्राय गथ'फ्रा अख्रा रागा बेबादि जानायखौ नुनो मोनो आरो मानोना बिथांमोना जे थिनाखि जेसेबांखिनि अननाय नांगौ बिथांमोननो जेसेबांखिनि गियान आखुफोर गामिनि न'खरनि ए आखल आखुफोरखौ नांगौ बिसोरो मानोना नुनो मोना हस्टेलावसो दाइरेक्ट थाहैयो जायनि जाउनावहाय बि बिमा- बिफायाबो बिथिंजाय साख्रि बाख्रि दङ'। रां रुफाख खौ जेसांनो बियो एसेबांनो मोनो बेबायदि जानायनि जाउनावहाय बिथांमोना गोबां गाज्रि लामायावहाय आगान सुरनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे बेजों लोगो से आरो मा बिसोर गेदेर गोलाव बा साख्रि बाख्रि गोनांनि फिसाफोराल' जे खहा जागोन बे नङा बिसोरखौ नुनानै गामिनि गोरिब गुन्द्रानि माखासे फिसाफोराबो बिसोरखौ नुनानै बि बिसोरजों लोगो जानानै माने एक खे थासारियावहाय मोनहैनायखौ जोङो नुनो मोन
औ।
नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नंगौ।
गोबां जेंना जोङो दा बुगिनो गोनां जादों।
औ आरोबाव आं मोनसे जेंना नुदों।
औ।
बे जाहैबाय मा बे नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय जिहेथु बाहेराव फरायनो दोनहरनानै जेबला बि बे बाहेराव फरायनो थाहैनाय स्टुडेन्टफोरा फरायसाफोर जोंनि गामि ओनसोलाव गोबाव समनि उनाव फैयो। अब्लानिया माने गामिनि सुबुंफोरजों गोरोबनो रोङा जायो बा गिदिरफोरखौ बोरै मान होनां गौ। बोरै सनमान होनांगौ बेफोरखौ माने जोंनि गामिनि गथफोरा जेसे बां रोंगौ बेखौ एसे खमसि
औ-औ-औ नोंगौ माने औ-औ गावनिखौल माने थं-थं साननाय। समाजनि हारिनि नखर नि खोथा साननो रोङि जायो। जों बेखौ नुनो मोनो आरो
जोंहा आरो गोबां जेंना दंबा वो हिनजावसाफोरनि बेलायावबो।
औ
मबाइलफोर इउस खालामनानै मा खालामो? आथिखालावथ' बहुत जौगानाय मुगा गुबुन हारियानो जा बा जोंनि हारिनि सुबुङानो जा मालाय एसे थाखा फैसा गोनांफोरा मा होनो दोलो लानानै पार्कफोर खुलियो। बेबायदिनो बेरायनाय बा रेस्टुरेन्ट बायदि खुलियो बेयावहाय बिसोरो मा मबाइल फन इउस खालामनानै बेबा दिनो माखासे सिनाय मोनै मानसिफोरजों साट खालामना‌य एसेमेस गेलेनाय कल रायज्लायनाय बायदिफोरखौ नुयो। बेनिफ्राय बिथांमोना बेयाव थांनानै लोगो हमलायनाय गाज्रि निसा बुस्थुफोर लानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनसै आरो जोंनि गामियारि ओनसो लावबो। नोगोर ओनसोलनि खोथाखौथ' बाद आनो हो। गामियारि ओनसोलावबो बेबादि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ नंगौ
औ दे होमबा नों थां जोंना समाबो जाबायना बेखिनियावनो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
दे दे।